हेलौ। हेलौ
अ नोंथां।
अ नोंथां। सिनो
आं जिराय
जिरायना दं। औ हेल हेलौ हेल हेलौ।
हेलौ
हेलौ नोथां अ। अ। माखौ नोंथां। मा खबर
खबरा दं दे गेजेरावनो नोंथां
अ-अ आंनाबो बिदिनोसै आरो मोजां हामानि गेजेराव दंथ' आरो इदिनो ओंखाम जाबाय नामा नोंथाङालाय?
हेलौ
अ नोंथां
ओंखाम जाबायना जायाखाय नोंथाङालाय?
आ जाथ'आखैर' नोंथां। औ।
ओमफाय नोंथाङालाय जागोन ना जायाखै।
नोंथां आं जाखांबाय र बावैसो जाखांबाय नों-
ए मा ओंख्रि?
दालि आरो औ नोंथां दालि आर' बेदर बाय लाबोदोंमोनलै नोंथां।
ए मा बेदर? अमाना खयलार?
बयलालै नोंथां
ए
औे
औ नोंथां।
नोंथाङालाय ओरैनो न'आव थानालाय मा खामानि मावो ओरैनो स्टुदेन्टना ओरैनो फरायनाय सरनाय गारबाय?
नोंथाङा आं दा फरायगासिनो दं थ।
अ
ओमफ्राय नोंथाङा औ कलेजाव।
आं दा फरायगासिनो दङ र' नोंथां।
ए नोंबो कलेजाव ना?
आं एबार माबालै नोंथां सेकेन्ड इयार। सेकेण्डआव आव फरायगासिनो आं नोंथां
ए नोंथाङा होमबा हा सेकेण्डारि फरायगासिनो दं?
औ नोंथां नंगौ नोंथाङा नोंथांङालाय नोंथां हेल'?
आं बि ए थार्द सेमाव। फरायगासिनो
औ एरै नोंथाङालाय फुटबल सुटबल गेलेयो ना गेलेया?
गेलेयो नोंथां ओमफ्राय नोंथाङालाय?
आंबो थाङो नोंथां ओरैनो प्रेखथ्रिसआव नोंथांनियालाय ओरैनो क्लास क्लाब स्लाब दंना गैया खेलानि ओरैनो?
क्लाबलाय दं
औ एरैनो नोंथाङालाय खेलायाव मायाव गेलेयो?
आङो नोंथां पुवारावथ' गेलेयो।
औ क्लाबनि नामखौ बुंनो हागोन नामा एरैनो? आंबो गेलेयो नों थां ओरैनो साइड बेक गेलेयो। औ खोन्थालाय?
थां क्लाबनि नामा बिएस क्लाब
औ औ बेस्लाब हेलौ नथां अ क्लाब जोंनिया सिगां दोङोबोद नोंथां सिगां दङमोन जोङा बाबा दा गैलालै नोंथां दा बे- दा बेलेगनि जा खेला गेलेनो थाङो आरो हायार सिस्टेमनि
आदसा हायार सिस्टामावसो थाङो होमबा दा
अ नंखार
ओमफ्राय नोंथाङा अबाव बबाव गेलेनो थांनो मोनखो
थांनो मोनबाय नोंथां जाा रङिया ओ थमधमा बिदिनो नलबारि गरदद मायाव माबायदि थांफैनो मोनबायलै नोंथां बायक गोजान गोजानाव
ए
औ
मोजाङानो दे
औ औ नंगौ ओरै नोंथाङालाय साख्रि बाख्रिनि मायबाफोर एप्लाइ खालामदोंना खालामाखै
खालामनायालाय खालाम दंमोन
अबे अबे आव।
एस एस सि निबो खालायदोंमोन एगजामा रिजाला एसे गाज्रि जादों
औ
दा पुलिसनि फैदों माब्लाबा फैयो मोनथिथवाखै
औ औ औ
ओमफ्राय नोंथाङालाय हो एप्लाइ खालामाखै जेरावबो?
ना खालामदोंमोन नोंथां पुलिसावसो खालामदोंमोन आं पुलिसनि आव- पुलिसा फैथाव पुलिस खालामदों फरेस्टार खालामदों नोंथां
ए मोजाङानो दे।
फैथ'आखैनो नोंथां।
ओम ओम
नोंथांलालाय ओरैनो फरियालाय साबैसो नआव
जोंहा साब्रै।
सोर सोर दं एरेनो
आइजों आफाजों ओमफ्राय आरो आंजों बिनानाव सासे
औ
नोंथांमोन हाला
जा साबबायलै नोंथां।
ए
आइ द आइ दं बाबा दं आं दं आब' दं ओमफ्राय बिनानाव सासे दङ
ए
औ अह हेलौ नोंथां
औ नोंथां
नोंथांमोननिसिमलाय दै-दैमा दंना गैया
ओमफ्राय नोंथां लाहालाय दाउ अमा फिसिगोन ना फिसिया?
फिसियो नोंथां दं दाउ दं, अ अमा दं, मोसौ दं मानै नोंथां लाहालाय?
जोंहाबो फिसियो ओरैनो। माफा मानै
औ औ एरैनो नोंथां खेथि सेथि दंना गैया?
मा होनदों नोंथां?
खेथि सेत खेथि सेथि दंना गैया नोंथां ओमफ्राय एरैनो
दं नोंथां।
दालाय गायनाय फुनायफोरालाय मारै सोलि गासिनो।
ओ गाबोननिफ्राय ओरैनिखायनो गायगा दोनबाय
औ औ नोंथां औ औ। खै बिगासो दं ओरैनो खै बिगासो? दङ एरै नोंथां हाफोरा
बांद्राय गैया ओरैनो जागोन खोमा पास सय बिगासो ओमफ्राय नोंथां नाहालानाय।
जाहाबो बिदिनो सोलिगासिनो दोङो गायनाय फुनाय। नोंथां औ ओरैनो। नोंथांमोननिथि खोथियाफोरालाय पालला बेसेबा
जोंनिया दा बारला आदस' सोलिदों।
आठस'
औ आमथि बायनानै एसे बारायनो ओंखारदों मा जायोथाय
ओ ओरैनो ओ फारलासेयाव बेसेबांसो ओंखारो नोंथां खोथिया
फाललासेयाव मोजां जायोबाथाय पयथ्रिस आरो सल्लिस अंखारो आमफ्राय आरो गाज्रि जायोबालाय ओरैनो उनथ्रिस त्रिस
औ औ ओरैनो नोंथांमोननिखि आखा है बेसेबां
आखा जोंनिथिं दा फन्द्र थाखा करि
औ औ सेम माथो जोंनिथिंबो बिदिनो फन्दद्र' थाखा सैदद' थाखा बिदिनो सलिगासिनो दोङ जोंनिथिंबो खिन्थु जोंनिथि। जोंनिथिं पाललाया बाहाय खम आरो नोंसोरनिथिं सारे सातस'। सारे आत स' आत स' बिदि बादि जोंनिथिं।
औ औ।
औ नोंथां
ओमफ्राय नोंथांला नालाय ओरैनो बागान सागान दंना गैया।
मैगं थाइगंनि
नालेंखर बागान थालिर बागान
औ औ जाहा गय बागान दं बिगासे आमफाय थालिर बागान माय मा दंलै नोंथां
ए।
नोंथांलाहालाय
जोंहा थालिरल'सो दं थालिर बागान।
औ नोंथांमोनिथिंजाय ओरैनो दै दै औ औ औ दैमा सैमा दंना गैया ओरैनो ना
दैमा दं जोंनि बे पाग्लादिया दैमाया।
औ औ। दैज्लांफोराव अयतासार खालामो नामा गायनाय फुनाय टाइम ओरैनो
अथासार खालामोमोन दा माथावरि गायनायजों आरो सिगाङावहाय दालां बानायदोंना बिनिनो थेनायनिफ्राय दा दै फैथ'वखैनो।
औ औ सिगां ओरैनो दै बाना गिदिर जाफेरदों ना जाफेराखैमोन नोंथांमोनखि।
जायो जों जा बुंनो थांबा जाबायानो थायोमोन। बोसोरनै बोसोरथामसो जाबाय आरो दै जायैया
औ औ ओरैनो सरकारनिफ्राय माबाबाफोर सुबिदा जानाय लोंनायदि फैसा मोनो ना मोनामोन नोंथांमोना कमप्लेन होदना होआाखैमोन थारमाने
कमप्लेनलाय होदोंमोन ओरैनो खनसे ना मा होफैदों एसे एसे।
औ ओरैनो मामा फायनाय
दालि माइरं थाव बेफोरखौ होफैदों एसे एसे।
औ
ओमफ्राय नोंथांमोनजोंलाय दै दै जाया नामा दै बाना।
जोंना दैमा दं नोंथा बाय माना एसेबा गोजान जायो आरो नोंथां बिदि जेनेबा बिदि खथि खालामा आरोना गायनाय फुनाय टाइमाव जेन'बा मानसिनि न' गामियाव थानो हायि बिदि सेथ्ला न' बिदि लोमा आरोना जेनेब थानाया बाहाय जायो आर' थांफिनो आरोना नोंथांमोननि रखम थार माने बिदि जायाखैमोन। थां न'आव थानाय आरो दैैमाया
जौनिथिंजाय जायो।
औ।
दा जाथ आखैनो। दालाङा हामबासो जानो हानाय आरो
औ नोंथां औ।
ओमफ्राय नोंथाङा अबे कलेजाव फरायो?
आंना नोंथां।
औ।
तामुलपुर। तामुल राव फरायो आं नोंथां। नोंथांनाबो खेबेसे बांसो जायो कलेजआ ओरैयनो?
माने
कलेजालै नोंथां। उम नोंथांआ न'निफ्राय बेसेबांसो गोजान जायो होनदों।
ए
औ।
तिन किल'मिटारसो जायो आरो।
ए। नोंथाङालाय मादो थांङो? साकेल बा मटर गारि बेफोरदों।
बाइक गंसे दं बेजोंनो थाङो।
औ।